हेल'
औ
औ खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ खोनादों। दायो औ खोनादों
मा होनदों?
औ खोनादों खोनादों। दायो मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों?
जोंङो हाबानि सायाव रायज्लायनोसै नामा? औ औ।
जायो। दा हाबानि सायाव बर'फोरनि हाबानि ना?
औ बर'नि दोरों हाबानि सायाव।
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बर'फोरा माबायदि हाबा खुङो?
जोंथिंथ' माने जोंनि एरिया थिंजायनिखौ आं खोन्थानो हागोन आरो।
औ।
जोंथिंजायथ' गोदोनि बायदि हाथासुनि हाबाबो खुरो। आरो जैग होनानै दानिया आरो ब्रह्म धोरोम लानायनि उनाव यज्ञ होनानै हाबा खुङो। आरो दायो बाथौ आर'ज खालामनानै बा हाबा खुङो आरो।
ओं बे मोनथामखौ नुयो आरो। ओ जोंनिथिंथ' बेबायदिनो हाबायाथ' जोंनिथिं बांसिन ब्रह्म धोरोमारिबो दङ। बाद बाथौ धोरोमारिबो दङ खृष्टान धोरोमारि दङ बेनि अनगायै बेनि अनगायैबो बेबायदिनो बे गुबुन गुबुन गावबागाव धोरोम लानानै धोरोम बेनि खान्थिजोंहाय ओ हाबाखौ खुंनाय जायो आरो। दा जोंनि ब्रह्म धोरोमारि हाबा खुंनायखौहाय आं खिथानो ओ सानबाय माने। ओ ब्रह्म धोरोमनि हाबा खुंनायावहाय फार्स्टावहाय बेबायदिनो बर'फ्राथ' दोनखारलांनाय हाबाबो
ओय खोनायाखै दे खोनायाखै। नो नोंङो बेखौ इदित खालामदोलाय धोरोम रायज्लायना होनदोंमोन ना
धोरों आवबो र थानथनि